हेल
औ
खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथांनि आवाजखौ फिसा खोनाफैदों।
अ अ आं गोसायानो खोनाफैदो।
आ
खोनादो ना?
ओं नों ओं खोनादों दासो एसे खोनाफैबाय। ओ नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ आं फ्रि।
ए होमबा जों ओरैनो मोनसे टपिक लाना फैदों आं नोंथांजों सावरायनो सावरायनो हागोन ना? औ दा होमबा जों ओ गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनोसै गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनायनि सायाव। माबायदि फाराग आरो गोदोनि दिनाव माबायदि बानायोमोन आरो दानि दिनाव माबायदि दा ओ दानि लाइमोनफोर आरो गोदोनि लाइमोनफोर आरो गोदोनि हाबा जानाय आइजो आरो दानि हाबा जानाय आइजो बेफोर गाननाय जोमनायफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ सावरायजागोन दे।
दा गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' गोदोनि दिनाव गोबां आरो गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग आरो गाननाय जोमनाय दा दखना होनना बुङोबाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा दखनाखौनो गोदोनि दिनाव फ्राय बाहायोमोन। हाबा जानाय आरो हाबा जायि। गासिबो एखेनो बाहायोमोन नङा होमबा? दा दख दखनाया आं मिथिनायाव मोननै रोखोमनि दा बे दख'नाफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनि दिनाव मानो गावनि आखाइजोंनो बानायोमोन नङा होनबा नोंथां। दा बैफोरखौ ओ इन्दि जि जायखौ ओ ओ फिथोबनिफ्राय बानायो बेखौ इन्दि जि बुङो आरो मानो माइदि गोनां मोनसे खुन्दुंनिफ्राय आरो बिखौबो बरननाय जायो। गोदोनि लाइमोनफ्रा गावनि गाननाय जोमनाय बा आइजोफ्रा गावनि गाननाय जोमनायखौनो गावनि आखाइजोंनो गाव बानायनानै गानो आरो दानि लाइमोनफोर दानि लाइमोन फोरखोथ' आरो मा बुंबावनो न दानि लाइमोनफ्रा मा होनो सि दानाय सि दानायखौथ' रोंखागो नङा होमबा आरो सोलोङोबो बिसोरो मा गोसो गैलिया मानो होनबा इसोरो गोदोनि गाननाय जोमनायखौ मा बिसोरो मा गाननायाव इसोरा मा गोसो गैला आरो दानि मदार्न गाननाय जोमनायाव बिसोरो मा गोसो बोयो आरो दानि गाननाय जोमनाय मदार्न ड्रेसफ्राबा गोबां गोसो बोसोयो आरो। गोदोनि आरो दानि गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि फाराग आरो ओ माबायदि जानो थांगासिनो दा बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो ओ आखाइजों दानाय हिसानसालियाव दानाय बेफोर जिखौ नुनो थाङोमोन। बांसिनानो दाबो एसे नुयो ओ माने खमसै आरो आरो दानि जुगाव माने ओ गोबां बिबांनि ओ बेफोरखौ दानि दिनाव माने फालांगियारि हिसाबै ओ खालामनायबो जायो गोबाङानो बेनि थाखायनो बेखौ फालांगिनि थाखाय ओ गोबां नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो आजि ओ दानि जुगाव बांसिन मेसिन बानायनाय जायो आरो जेरै गामसा दखनाफोरखौबो ओ मेसिनजों बानाय बानायनाय जायो आरो बेफोर खौ दानि दिनाव ओ दख'नायाबो गोबां रोखोमनि बानायदों खायसेफोरा गावबा गावनि ओ इसानसालि बानायनानै। गो गावनि निजा ओ जेरै नाम दोनदों ओ बेफोरखौ जोंथ' बारा मोजां मिथिला दानि जुगनि सिख्लाफोरासो मिथिसिगौ आरोना नङा होमबा नोंथां? गोबां रोखोमनि दख'ना दा नै दुर्गा फुजा मेला बेफोराव जोङो गोबां नुनो मोनसै नङा होमबा?
औ
औ ओ गोदोनि बायदि ओ दख'ना बिदन बेफोरखौ बांद्राय गाननाय नुनो मोनला। बेखौ गानबाबो माने ओ अबेबा मोनस फोरबो माबा फोराव ल' गाननाय जायो आरो दांस सिन दानि जुगाव बिदिनो ब्रेन्डनि दख'ना गानो। ओ बेखौ गाननानै बहाबा बेरायो बहाबा सोरबा ओ रिल्स बानायो। भिडिअ बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेफोरनो फारागथिया गोदोनि आरो दानि बांसिन आं नुनायाव आरो
औ दा गोदोनि दिनाव मा होनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय माने जेरावखि थाया माने मा गावनि मोनसे हारिनि मोनसे मा सिनायथि बेरखांहोयोमोन आर माने माने जेराव खि थाङा माने बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफ्रा मा दख'ना गानोमोन नालाय। दा बियो दख'नाया जोंनि मा होनो बर' हारिनि मोनसे आ नेरसोन बा सिनायथि दा बेनिखायनो जेराव खि थाङा मानो जोंनि बर' आइजोफोरखौ मा सिनायनो मा जेबो माबा एसेबां माबा नाङामोन आरो जेन डाइरेक्ट माने गाननायाव नायबानो बेयो बर' होननानै मा सिनायथि दडाइरेक्ट मोनोमोन आरो दानि दिनावथ' मा हाबा जानायलायमोन हाबा जानाय आइस हाबा जानाय आइजो फ्राबो मा ओ ओरैबायदि जाबाय दानि दिनाव माने दख'ना दख'नाखौ लायनो मा गानोबा उसुबिदा नांगो बबावबा थाङोबाबो दखना गाननानै थांला बा दावबायला माने मदार्न द्रेस गाननो दानि आइजोफ्रा गोबां मोजां मोनो बबाफोर थाङोबा मा - मर्दार्न दड्रेसल गानसै दा हाबा जानाय जायै आरो मा मा हारिनि मानसै बेखौ मा सि नायनो माने गोब्राबसै आरो माने औ दा गोदोनि दिनावथ मा गोदोनि आइजोफोर मा? हाबा जानाय होनना बुंङो हाबा जाबाथ आरो मा दखनानि अनगाबा बेलेग द्रेसखौनो मा गाननो मोनैफोर बायदिमोन आरो माने औ माथो दा जेरावखि थाङा माने नखथा जेरावखि था माने मा दख'नाल आरो मा जोंनि हाबा जानाय आइजोफोरखौ मा सिनायनो इजिमोन मानो इन्दुर सिन्दुरखौथ गोदोनि आइजोफ्रा मा होनो? गुहुत गिदिर लायोमोन नङा होमबा दानि आइजोफ्रा मा? हाबा जानाय आइजोफ्रा सिन्दुर लानोनो गोबां मानो माबा मोनसै आरो माने गावखौ हाबा जानाय होननानैबो मा सिनायथि लानो गोब्राब नांसै औ गोब्राब मोनसै थि आरो मानो सिन्दुर फोनो बेसो सोरो फुनो फुनद्राय नङा खिन्थु बिसोर मा खानाय सिङाव फिसा फुनखुमासै आरो माने दा गोजोनि गोदोनि आइजोफोराथ मा हाबा जादों होननाय बुं लोगो लोगो मा सिन्दुरजोंसो देलायनो मा मोजांसिन मोनोमोन आरो मा नङा होमबा गावनि सिखा खाफालाव जेसेबां गिदिर सिरनदु थागोन अब्लासो मा गावखौ समायना नुयोमोन आरो गोदोनि आइजोफ्रा दानि दिनावथ आरो बेफोरजों माने गावखौ साजायनो गैलिया आरो दानि लाइमोनफोर लाइमोनफोराथ मा दख'ना दख'नाखौ मा बबेबा मोनसे माबायाव प्लेटफर्म समाव देखायनोबाल मा दखनाखौ बाहायसै ओरैनो थानाय फोरावथ' मा बाहायलिया मानो होनना बुङोब्ला बिसनाव औ दा बबेबा मोनसे माबाफ्राव ससियेल मेडियाफ्राव दा बबेबा मोनसे मानिबा मोनसेनि थाखाय देख्लायनो बैफोरावल' बो गावनि दख'नाखौबा बाहायसै आरो
औ
दा नोंथांनि ओनसोलाव दासिमबो बेफोर दख'ना आरो गामसा बायदि दानाय लुनायफ्रा सोलियो नामा?
जोंनिथिं गामियाव एफा एनै सोलियो बांद्राय नङा
औ
गामियाव गासै जि खोन्दो मानसिफोराल' बेफोरबायदि खामानिखौ मावसै आरो दा। गुजि जौ मानसियानो मावला आरो दा गामियाव दायोब्ला बिसोरो आइजोआ लोगो नांनानै
औ
थिस्राम ओय बिदि लोगो नांनानै ओ गामसा आ बिदिनो दख'ना आरो बे फोरखौ लानाय जायो आरो नोंथाङा ओ बे दख'ना आरो फालिखौ ओ
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिया नेटवर्क एसे प्रब्लेम नामा। दख'ना आरो फास्रायाव आ अटनि आं खोनादों थां। खौनो आरो फास्रा तानि सायाव आगर औ आगर
औ।
दा बे आगरखौ गोदोनि दिनावथ' ओ मा होनो दावराय मोख्रेब। मा होनो बेसर बिबार गुबै बेफोरनो मेनसिनमोन नङा होमा नोंथां। दा दानि एयो दा मरदान जुगाव ओंखारबाय मा ब्रेेनड मा होनो आगराबो मोनसे ब्रेन्दजों थांबाय। गावबा गाव मोनसे डिजाइन बानायबाय। आगर बानायबाय बेखौ मोनसे मुं होबाय ब्रेन्डनि।
औ।
गोदोनि दिनावथ' मा ओ बेफोरबायदि खुनु ब्रेन्डनि मा मोनसे मुं गैयामोन दङमोन खिन्थु मा होनो आगरनि मोनसे मुंदांखा मुंदांखा नाम दं जेरै दावराइ मोख्रेब ओ आगर गुबै। ओ बेसर बिबार बैफोरनो माने बांसिन सोलिनाय मुंदांखा मोनसे आगरनि मोनसे मुं मोन। ना आरो जेनबा दा बैफोर आगरफोरखौ मा होनो दानि लाइमोनफोराथ' मा सिनायबावलानो खायफा खायफा। सि ओ बेखौ बे आगरखौ एरनायाथ' मा गोजाननि बाथ्रा बे मा माबायदिमोन आगर गुबै आगर गुबैनि महरा माबायदिमोन बैखौनो मा खायफा दानि लाइमोनफ्रा मा सिनायबावला नङा होमबा नोंथां? दा बैफोर आगर गुबैफोर खौ दानि दिनाव मोनगोन ना मोनला बेखौथ' जों एसेबां मिथिला नङा होमबा नोंथां? दा औ गोदोनि दिनफ्राव गोदोनि दिननि ओ जिखिनि बाहायबोनाय बैफोरो मोनसे गुन गोनांमोन आरो बाख्नायजाथाव बा नायथावनानिमोन आरो दा जोङो गाननाय जोमना ओनि बा दख'ना बा ओ जोंनि हारिनि मोनसे दख'नानि बागै गोबां सावरायबाय दा जोंहा समाबो फैबाय नोंथां बेखिनियावनो जों फोजोबनोसै नामा? ओं दे गोजोनथों नोंथां।